हेलौ
औ
खोनादोंना
औ खोनादों
औ जों दायो मैगं मैगं थाइगंनि टपिक रायलायगोन
औ
जोंथ' मिथिया नालाय मैगङा लाइक जोंनि थाखाय बेसेबां इम्परटेन्ट मैग मैगं थाइगं गैयाबोनो जोंनि बडिया लाइ माने एनारजि मोना आरोना एनारजि माने थ' बोलो बर'आव होनबा बोलो आरोना मैगं थाइगं मैगं थाइगं जाबासो जोंनि जोंनि मोदोमाव बोलो फैयो। माने इसांखिनि मोदोमाव नांगौ नांगौ बोलो फैयो बे मैगं थाइगंनावसो मोनो न। लाइक जेरै जाहै लाइक कार्ब'हाइड्रेट प्रटिन माने बेफोरखौ गैयाब्लााथ जोङो मैगं जोंनि बडिया लाइक मोजां खामानि होया न?
औ
नोंथाङा मिथियो ना?
औ मिथिया।
नोंथांनि लाइक पेभ्रेट मैगंया मबे? खौ बुंनो हागोन नामा? नोंथाङा बबे मैगंखौ बांसिन मोजां मोनो बेखौ बुं बुंनो एसे बुंनो हागोन नामा?
ओ ओ नों बुंनाया नंगौआनो मैगंआ जोंनि थाखाय बहुद गोनांथि। आरो आं गोथावसिन मोननाय मेगंया थ माने आलु आरो ना। मानो होनबा आलुया गासै मैगंजोंबो गोरोब गोरोबो। माने जिखुनु माबा मोनसे मैगङावबो नों आलुखौ होनानै होनो हागोन आरो माबा मोनसे जेनेबा उन्दै गथफोरबाबो नों बिसोरथ मैगंखौनो जानो नागिरा खिन्थु आलुखौ बिसोर जानो नागिरो आरो ना बुंनो थाङोबा आलु या मैगंनि राजा होननानैबो बुङो आरो मानसिफोरा। ओ ओ मा होनगोन आलु आलुआथ जेनेबा गासैनिबो गोथाव मोनजानाय मेगं आरो ओ मा होनगोन मेगंआ जोंनि मोदोमनि थाखाय बहुत गोनांथि। मानो होनबा ओ मेगं थाइगं जायाबा जोंनि ओ मोदोमाव ओ देहायाव जेबो ओ मा होनो जेबो माने नांगौखिनि बेसेबांखिनि जोंनि मोदोमाव नांगौ बेखौ मोननो थाङा जोङो मेगं थाइगं जायाबा आरो मेगं थाइगं जानायजोंसो जोंनि ओ देहाया देहाया आरो ओ मैगं थाइगंआ जोंनि देहानि थाखाय बहुद गोनांथि आरो अ
नोंथां बुंनाय खौराङा थिगानो एसांखिनो बुंदों गासैबो नंगौ गासैबो थिगानो माने लायक जोंबोथ मिथिखायो मेगं थाइगं गैयाबानो जाया। दानाथा आरो लायक मेगं थाइगंखौबो लाइक गाव नायनानै मोजां बासिना जाबासो खायफा माने मानसि फोरा बिराद माने लाइक दावाइ हारि होयोना। दावाइ होयो हासारआरि होयो। बेफोर हासारदों लाइक माने दानिया आलुफोरावबो बहत हाजार थायो ना लाइक बेनि थाखाय लाइक मा होनो मानसिफोरा खायसे बिराद बेमारबो जायो। माने लाइक मोनसे पयन्टाव बिदि आरो ना लाइक मैगं थाइगंया मोजांबो मोनसे पयन्टाव ओमफ्राय गाज्रिबो। गाज्रि मानो होनोबा लाइक बिदिनो हा सार हारि होननानै माने बहुद लाइक हासार हारि होयोना बेयाव माने मैगंनि लाइक जेरै प्रटिन थायो कार्बहाइद्रेट फेस्थफोर थायो। बेफोरो लाइक खमायो रे गाज्रि जाजोबो।
औ
दायो बेफोरबायदि गाज्रि गोनां गाज्रि मेगं मेगं फिथाइफोरखौ मोनजाफ्लांबालाय देहाफोरा गाज्रि जायो। बेराम जायो सोरनाबा उदै हा सोरनाबा उदै गाज्रि जायो सोरनाबा लाइ देहाफो रानो मोजां थाया सोरबा डक्टरनाव थांनांगौ जायो दावाय जानांगौ जायो बेनि थाखायनो लाइक दाना मोजाङै नायनानै माबाबासो आरो ना
औ
मोजांहै नायना बासिना जायाबा रोङा बालाय मैगं थाइगंआबो मोजां होननानै जाया दानाथ' लाइक बहुत गुबुन रोखोमनि हासार हारि अंखारबायना लाइक हासार बिराद होयो मानसिफोरा माने माने बिजनेस खामनो थाखायनो लाइक रां खाम रां खामायनो थाखायनो माबार माबार खाम खामायनो थाखाय नो बुहुद फैसा आरि होयो अर फैसा हासार आरि होयो हासार बायनानै मैगं थाइगंआव
औ औ
नंगौ
नोंथाङालाय मा सानो आं बुंनायखौ नंगौना नङा
नंगौ नंगौ नोंथां बुंनाया नंगौ ओ मेगङा जोंनि था खाय बहत गोनां होनो आरो मेगं गैयाबानो ओ जोंनि
जिआ माने कमप्लित नङा होनजायो आरो
औ नंगौथ' आरो मैगं गैयाबानो जाया मैगं गैयाबानो जाया औ
औ
नों-नों- नोंथाङा लाइक नोंथाङा बुंनायमोन ना आलुखौ बुहुत गा-गाहाम मोनो होननानै नोंथाङा आलु नोंथाङा आलु-आलु फ्रायखौ जाफेरोना जाफेरा
जाफेरबाय
जाफेरबाय ओमफाय आलुखौबो जोङो बहुत माने बेलेग बेलेग रोखोमाव संनो हायो आलु बिदैबो संनो हायो आलु फ्रायबो बा आलु बाथोनबो बानायनो हायो माने आलुखौ जों गासै जोंबो जाजायो आरोना
औ आलुखौ जोंफोर जाजायो दा माने गुबुन गुबुन रोखोम रोखोम संना जाजायो आलु बाथोन खालामनाबो जाजायो आलु फ्राय नों-नोंथाङा ओमफाय लाइक आलु फ्रायनि बादै आरो बेगें- बेलेग मैगं मिथियो ना मिथिया लाइक जेरै
मिथि
लाफा गाजर मटर मिनथियो न'? गासै गासै गोथाव मोनो ना मोना नोंथाङालाय?
औ आं गासिबखौबो गोथाव मोनो
गासैखौबो गोथाव मोनोना?
औ माने मैगंआबो सिजोन बाय सिजोन आरोना
औ सिजोन बाय सिजोन बाय सिजोन औ
औ गोजां बोथोराव बेलेग मैगं ओंखारगोन गरम बोथोराव बेलेग मैगं आरो मा होनगोन ओ थान्दा बोथोराव बेलेग मैगं सिजोन बाय सिजोन आरोना खिन्थु आलु मैगंखौ एभ्रि सिजोनावनो मोनो आरोना
औ आलु मैगंखौ एभ्रि सिजोनाव मोनो
औ बेखायनो आलुखौ आं बांसिन मोजां मोनो आरो जानो थाखाय
आलु मेगं आलु मैगं होनानै लाइ मैगं होनानै संबा बिराद गोथाव जायो नोंथाङा जाफेरदोंना जाफेराख
औ जाफेरबाय आं
औ जाफेरबाय न'? आंनिथ' बहुत फेभरेट मैगं फेभरेट मैगं बियो
औ
लाइ लाफा अमा बेदर
औ
आलु होनानै
मामैगंनि नाम माबाखौ एसे मा मा मेगंनि नाम मि मिथियो
जाथ्रायाथ' जाबाय आलुखौनो होनदो आलु लाइ लाफा गाजर मथर बिनि उनाव जाबाय फान्थाव जाहैबाय फान्थाव मोखै फान्थाव गोलाव नोंथाङाबो एसे बुंदों आरो मा मा नाम दं आरो
ओ
मा होन ओ लाव दोङो ओ
लाव दोङो ना खुमब्रा लाव खुमब्रा लाव, खुमब्रा, बिलाहि
अ बिलााहि, ओ थाइबें ओइ औ ओमफ्रायो लाफा लाइ ओमफ्रायो इदिनो गोबां रोखोमनि मैगं दों आरो जिखो जोंनि देहानि थाखाय नांगौ बा गोनांथि जायो।
ओमफ्राय मा होनगोन मेगंआ जोंनि
औ माने मेगंनि थाखाय जोंनि थाखाय औ नंगौथ'। मेगं गैयाबानो जाया जोंनियाव निउट्रेन्स नांग ना निउट्रेनस नांगौ। नांगौ लाइक जेरै जेरै जेरै लाइक अमा बेदर जाबा लाइक निउट्रेन्स माने फेटस आरि मोनो बिदिनो मैगं थाइगं जाबा आरोना जोंनि मोदोमाव नांगौ जायो।
औ
मैगंखौथ' बहुत गुबुन रोखोमनि मोनो लाइक खिन्थु सिजोन वाइसो फैयोना। बेनो मोनसे प्रब्लेम आरो ना। माने लाइक जि सिजोनाव जिखो नांगौ माने बिदिसो बिदिसो जगायना होयो। माने माने गासै मैगंखौबो गासै सिजोनाव मोननायबा लाइक गाहाम जागौमोन ना लाइक होमबाना माखो जानो गोनां म माखो जाया बेखो गासैखोबो लाइक एभ्रि टाइम मोननो हागोमोन माने गासै गासै टाइमाव मोननो हागौमोन।
उम
दायो माने सिजोन वाइससो जायोना बेखायनो लाइक माने एसे गोरों गोब्राब जायो आर ना मोननो थाखाय।
औ
बेखौ जे बेलेग सिजोनाव मोना। नोंथाङा मिथिना मिथिया दालिया दालि दालियाथ' मेगंआवनो गोलैयो मेगं थाइगं।
औ मिथिया।
मियोना मिथिया
औ मिथियो
नोंथाङा दालि ओंख्रि मोजां मोनो ना मोना
औ दाल ओंख्रि मोजां मोनोाथ' दाल मैगंखौ मोजां मोनो दालि दालि दों दालि दों लायदों लाफादों होनना संना जाबाय गोथाव जायोथ' मैगं थाइगङा नोंथाङादि नोंथाङा बै बुंनायमोन लाइ ओ थाइबेंखौ बुंनायमोन आंनावों थाइ थाइबेंआवथ' मैगं गोलैयो दं थाइबेंआवथ' मैगं गोलैयोना थाइबेंआवथ' संना जाजायो माने लाइक जेरै साला सालादारि जायोना ना सालाद बानायानो जाबा गरम गरम बोथोराव सालाद बनना जाबा देहानि थाखाय मोजां जायो मोदोमाव लाइक मोदोमाव दै नांगौ मोदोमाव दै नांगौ जाबाय होना थाइबेंयाव थाइबेंयाव जोबोद दै थायोना थाइबें थाइबें जानांगौ ग रम बोथोराव
औ
गरम बोथोराव आरो हायोबाथ बांसिन जिबनाव माने थाजिम थाजिम थानो थाखाय मैगं थाइगं नांथारगौ जाखायो मैगं थाइगं गैयाबा जेबो जाया मैगं नांगौ जा थै
औ
बेनोसै आरो ना मैगं थाइगंनि टपिका
औ
औ
टपिका बेयावनो गोजोनथों
गोजोन्थों